अब्ला आं नोंथांजों दिनै ओ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों ओ दावबायनायनि सायाव सावरायनो सानदों दावबायनानै बोरैहाय मानसिया मोजां गियान मोनो आरो दावबायनानै जोंहा मा मा मुलाम्फ फा जायो बिथां बेफोरनि सायाव दा आं नोंथांजों सावरायनो सानदों नोंथांजों आं सावरायनो हागोन ना?
अ अ सावरायनो हागोन नोंथां
औ दावबायनाय ओ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ बयबो मानसियानो दावबायनो मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां दावबायनाया जोंनि मोनसे ओ फरायनायजों बा नोंनि थांना थानायाव मोनसे मावनांगौ हाबा होननानै आं सानो आरो दावबायनायजों जों गोबां जोङो मोजां खोथाबो जों जिउआव मिथिनो हायो जेरै नोङो मोनसे दाबसे जायगायाव थांनानै नों दाबसे जायगानि नों आसार खान्थिफोरखौ नों मिथिबोगोन जेराव नोङो मेगनजों नुवा जेरै खोमाजों खोनाया जेरै बेफोर रोखोम बाथ्राखौ नोङो दिनै गुबुन दाबसे जायगायाव थांबोला नों मिथिबोगोन दावबायनाय होननानै बुङोबाथ' जेनेबा गोबां रोखोमनि थायो जेरै सोरबा सोलोंथाइनि टुराव थांनानै बेरायनाय सोरबा ओ पार्क फोराव थांनानै बेरायहैनाय सोरबा धोरोमसालियाव थांनानै बेरायहैनाय बा मिथिं दावथिं आव बेराय हैनाय नङा होमबा नोंथां आरो सोरबा जायगा नायनो थांनाय महाबा गुबुन देखआव थांनाय बा गुबुन रायजोआव थांनानै नों जायगा नायनानैबो मोजां मोनो बेफोरबो दावबायनायावनो सोलियो नङा ओमबा नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोङो दावबायनायजों जों गोबां गियान आरजिनो हायो जेरै नों आं बुंलांखाबाय जेरै नों मिथियैखौ मिथिगोन आरो नों जेराव नुफेरै बाथ्राखौ नों नुयैगोन बेफोरनो मोनसे जोंनि जिउआव सोलोंनाय आरो मानोना मानसिया जिउआव सो सोलोंनांगौआ जोबनो थाङा नों जेसेबांनो सोलोंगोन एसेबांनो रोंगोन थिग बिदिनो जोंनि बेरायनायावबो नों जेसेबांनो हादोर रायजो जायगा बेरायगोन एसेबांनो जिउआव मुलाम्फा जायो आरो अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो सान्दों ओ नोंथाङा मालाबा फोर जिउआव बिदि बेरायफेरबाय नामा बबेबा जेनेबा नोंनि गोसो बोनो हानाय नोंहा माबाफोर सोलोंनो हादों नामा बेरायनानै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां औ
औ
ओ थारैनो बुंनो थांबा दावबायनाय ओ दावबायनाय होनब्ला बे दावबायनाया जोंनि जिउआव सानफ्रोमबोनि जिउआव जोब जोबोद गोनांथार आरोना ओ जोङो बे दावबाय औ जोङो बे दावबायनायनिफ्राय गोबां मोनथि मोनो दंफां लाइफां मि थिंगानि गासै जिब जुनार माने जों दावबायनानै गोबां गियान सोलोंनो हायो आरोना
नोंगौ।
अ बुंनो थाङोबा ओ आथिखालावथ' माने बुंनो थाङोबा गोबां रिजर्ट पार्क फिसा फिसा गोबां जायगायावनो बेबादि ओंखारखाबाय नङा होमबा। जायनि जाउनाव जोङो बेफोराव दावबायनो थांनानै जोङो गोबां गियान फैनो हायो बेजों नङाब्लाबो लोगोसेै जोङो बिनिफ्राय जों गुबुन दाबसे हादोर एबा जायगाफोराव थांनोबा जोङो गिबियावहाय बेबायदिनो ओ गाननाय जोमनायनि गोनांथि जायो बे जों जाग्रा मुवा बेफोरखौ लांफाखानाय जायो आरो ना ओ बेजों लोगोसे जों दाबायनायाव बै। जायगानि थासारि बै ओ जायगानि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरखौ लानानै जों गासिबो राव बेफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो आरोना। ओ बुंनो थाङोबा जोङो जोङो जोंनि रावखौ बिसोरनो सोलोंनो हायो आरो बै हादोरनि रावखौबो जों सोलोंना। फैनो हायो बेजों लोगोसे जोङो बैसोरनि गाननाय जोमनाया माबायदि बैसोरनि थासारिया माबायदि जों बेफोर खौ मिथिना मोनो आरो ना। ओ बेजों लोगोसे जोङो थांफेरै फेरै सुबुंफोरनोबो गोबां गियान खोनो ओ गियान खोन्थाफैनो हायो जेरैहाय जोङो बहा बा दावबायनो थांनानै बै जायगानि ओ थासारिखौ लानानै बेबादि खालामनो हायो आरो जेनेबा मोनथि होफैलायनो हायो बेजों लोगोसे जों दावबायनायनिफ्राय गोबां मिथिंगायाव नुफेरि जिब जुनार दावमा दाउसा बेफोरखौबो जों मोनथिना मोनो बिबार बिलाइ। बेफोरखौबो बेजों लोगोसे जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव दावबायनो थांनानै जोङो बे जायगानिफ्राय माने जोङो गोबां गियान सोलोंनो हायो जेरैहाय जों बेनि गेजेरजोंबो खन्थाइ रायथाइफोरबो लिरनानै मिथिंगायाव थानाय जिब जुनारफोरखौ गासैखौबो ओ मिथिंगानि दैमा दैसा बेफोरखौबो लानानै जोङो खन्थाइ रायथाइ सुजुनो हायो नङा होनबा। जों बेबादिनो दावबायनायनिफ्रायबो जों गोबां गियान मोननो हायो आरो।
नंगौ नोंथां।
औ नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला सासे उन्दै खुदियानियाबो बेयो ओ उन्दै खुदि-खुदिया जोनोम जानाया बेमोन। मोनफा मोनफा दावबायनाय होननानै बुंजायो मानो होनबा बियो मोनसे न'खराव जोनोम लानायनि उनावहाय बेखौ ओ जानायनिफ्राय राव सोलोंनाय गाननाय जोमनाय सोलोंथाइ होनायनिफ्राय माने बेफोरबो मोनफा मोनफा ओ बे उन्दै खुदियानि दावबायनाय होननानै आं सानो आरो बेफोर माने जोंनि जिउआव दावबायनाय ओ बुंनो थाङोबा दावबायनाय होनबा जोंहा बे जोंनि दावबायनायल' नङा जायगा नायनायल' नङा गोबां सोलोंथाइ लानोबो गोबां गोजान गोजान। जायगायाव मानसिफ्रा दावबायो थाहैयो नङा होमबा। बेफोरबो जोंनि था मोनफा मोनफा दावबायनाय आरो। माने बेफोर गासैबो माने जोंनि जिउआव ओ दावबायनाय होननानै आं सानो आरो।
नोंगौ नोंथां बुंनायाबो थारैनो आं गनाय थि होयो ओ दावबायनायाथ' जेनेबा जोंनि जिउआव साफ्रोनोबो गोनांथार। नोंथाङाबो बुंलांखाबाय गोबां जायगायाव जेनबा जों फरायनो थांनायावबो जों दावबायहैनो दावबायहैनाय बायदियानो जायो नङा होमबा? बेबो मोनसे जोंनि जार्नि सोलोंनाय। आं बिदिनो थांनाय एप्रिल दानाव आंबो थांदोंमोन आइजल मिज'राम जायखौ जोङो ओ नर्थ इस्टजों नांजाबनानै थानाय नर्थ इस्ट यावनो गोलैयो जेनेबा मिज'राम। आइजल नङा होमबा खोनादोंना नोंथांङा जेनेबा बेयाव थांनानै आं गोजोननाय मोन्दों जेनेबा बै जायगानि मानसिफोरा जेरै आइजल बेनि जेनबा सकमा हारि बिसोरबो ट्राइबेल हारियानो बिथांमोना बोरैहाय थायो बोरैहाय संसार जादों जेनेबा मा राव रायलायो बिसोर बोरैहाय गावसोरनि मावनाय दांनाया बोरै खालामो बेफोरखौ आं नुबोनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं मबाइल मबाइल आरो भिडअफ्रावसो नुयोमोन। जेब्ला बिसोरो माने दिसि प्लेन गोनां हारि होननानै जोंङो नुयोमोन नाथाय आं थांनानै जि नुहैयबाय सापस जेनेबा बि सोरो गारि मोनसे लामाथिं लाइनथिं थांबा बिसोर मालाबाबो गुबुननि लामाखौ क्लस खालामा आरो बिसोरो नांगौबा लेटआनो जाथों गावगायनि लामाथिं बिसोरो दिसिप्लिनै सलायो आरो माने बेसां जोबोद दिसिप्लिन गोनां हारि आरो बे मिज'फोरा बिथांमोना भारतआवनो जेनेबा नैथि जायगा आवग्रिनो हादों जेरै सोलोंथाइ जौखोन्दोआ बिसोरनो बिसोरो बिथांमोना दाइनजि दाइनजि उखुज गुजिदाइन पारसेन्टनो जौखोन्दोआनो बिसोरनिया सोलोंथाइ गोनां आरो
अ अ
खम जायगायाव थांनानैबो नों दिनै आं मिथिबोबाय बोरैहाय मिजुफोरा बोरैहाय बिसोरनि आसार खान्थिफोरा बोरै बिसोरजों रायज्लायनानै आं कमिउनिकेसन खालामनानै दिनै आं मिथिबोबाय आरो बिसोरो बिराद दिडिसिप्लिन गोनां। हारि आरो बिदिनो नों बिथांङा जेनेबा जिउआव ओ महाबाफोर जायगा बेरायफेरदों नामा नोंनि जिउआव जेनेबा गोसोआव थानाय बहाबा जोंनि उसुं सेर सेरनि भुटान अरुणाचल बिदिनो मेघालय मवाबा फोर बेरायफेरदों नामा नोंथांङा?
औ ओ दावबायनाया थ' गोबां दावबायबाय अब्लाबो माने जोंनि बांद्राय गोजानावबो नङा जेनेबा एसे जोंनि खाथि खाला बेफोराव बेरायो आरो ना ओ बिदिनो बुंनो थाङोबा भुटान जोंनि ओनसोल खाथिफोराव माने सुकि दारागाव बे फोरदि दोंआरोना बेफोर जागाफोराव हो माने दावबायनो थाङो ओ लोगोफोरजों बिदि दावबायनो थाङो आरोना बेफोर दावबायनायाव जोङो गोबां जेनेबा गुबन गोजान गोजाननिफ्रायबो जेरो-ओ हम बिबेफोर जायगाया पिकनिक स्पट बेफोरबादि ना ओमफाइ बेयो गोबां माने-हो सम जों ओ सम लानानै माने ओ बेबायदिनो दैमा दं दैसा दं बेफोराव दुगैनो फैयो बिदनो गोबां सुबुंफोरा गोजान गोजाननिफ्राय माने बियाव पिकनिक जानो बिफोरबादि जानो लोंनो फैनाय जायो आरोना। ओ बेफोरबादि बे जायगाया दैमा दैसा थानायबोज। जोबोद निजोम जायगा बिफोराव थांबा माने गोसोफोरखौ मोजां मोनो बेजों लोगोसे दावसिन दाउला गोबां रोखोमनि बेफोराव थांनो-नोबो जोङो मोनफा मोनफा गियान सोलोंनो हायो आरोना् दा ओह्म बुंनो थाङोबा। जोङो बेफोराव थांनानै गोबां बेबायदिनो उम। गोजान गोजाननिफाय दावबायफैनायखौ नुनो मोनो आरो, बेफोराव दावबायनाना माने गोसोफोरखौ मोजां मोनो बिदिनो आरो। ओम्ह नोंथांमोननि ओनसोलाव खाथि-खाला माव बुड दावबायग्रा जागा दं नामा?
ओ जोंनि ओनसोलाव जोङो बिदिनो जो ओ पिकनिकस पट होननानै बुङोब्ला जोंनि बगामाथि जिक खौ जोङो हा गुफुर नङा होमबा, बियो जोंनि ओ तामुलपुर आरो उदालगुरि जिंनि गेजेराव बियो नांजाबनानै थानाय। माने मोननैबो-हो द्रिस थिकआव बेयाव बिथिं समानै गोलैयो बेयो माने जोंनि पिकनिक स्पट जेरै ग्रासलेण्ड बि-बेफोरनो जेनेबा जोंनि नायथावना जायगा जेनेबा जेरै भुटाननि हाजो आफाङाव दोङो बेफोर माने लोगोसे। बरन'डिउ उई्ललाइफ ज बियो नांजाब नानै थानाय बगामाथि बेयावबो जेनेबा थांनानै मानसिफोरा गोजोननाय लायो सोरबा बेयाव ओ पिकनिक जायैयो बिदिनो आरो आरो लोगोसे बेयाव बुद्ध मन्दिरबो दोंफायो मोनसे बुद्ध मन्दिरजों माने बनायनानै बुद्धनि मुसुखा। बेआय गिदिर दङ। बेयावबो थांनानै गोबां टुरिस्टफोरा बेरायना फैयो आरो जाय खाथि सेरावनो थानाय जेनेबा बरन्दि उल्ड लाइफ फिसा जेनेबा बेयो मोनसे उल्ड लाइफ जोंनि ओ बेयावबो थांनानै मानसि फोरा ओ बेरायहैयो ओ जेनेबा जिब जुन थ' बांद्राय गैयाबाबो जेनेबा नुयो आरो मासे मानै बिदिनो जिब जन्थु जायखौ जों फरेस्ट एरियाव दों। कनानै थानाय आरो जों सिकुरिट दि गैयाबा आरो बेफोर अमब हाग्रायाव। थांजाया नं होमबा गार्ड गैफायाबा जोङो दाउ। बयाइनोबो हाया हाग्रायाव बेखायनो जों। सेपटि लानानै बेरायनांगौ आरो जेनेबा हाग्रा बंग्रायाव बेरायबा बिनि अनगायैबो आं बेरायदों जिउआव जेनेबा अरुणाचल टावां। सेला पास भुम जिल्ला लोगोसे दिरां आरो बे ओ सेरगाव होननानै बुङो, जायखौ जोङो आपेल मोनो सेरगावआव गोबां आपेल फिथाइ जोङो सेरगावनिफ्राय मोनो। दायो आपेल फिथाइया। बिबार बारबाय थादों आरो दायो लोगोसे बेयो जों सेप्तेम्बर अक्ट'बराव बे फिथाइखौ मोनजागोन आरो आरो बिदिनो टावाङआवबो थांनानै आं मोजां मोनदों टावांआ जेरै जोंनि नर्थ इस्ट गेजेरावनो बय माने बरफ हाइेस्ट बरफ गोलैग्रा जायगायानो जेनेबा टावां। दायो आथिखालाव बियाव थायो थांबाबो नोङो बेयाव बरफ मोनगोन आरो माने। बरफआ गिलिलांखायानो बेयाव। सान्दुंआनो नुजाया बेयाव नांगौ रोखोमनि। बरफआनो गिलिखाया बरफआनो गोलैबाय थाखायो सब्बिस घन्टा बेयाव बरफआनो थाखाबाय थायो माने। बोसोरके दर बरफ थाबाय थायो आरो लोगोसे बेयाव थांनानै आं मोनसे मोजां खोथाखौ मिथिना बुना मोनबाय माने बेयाव नांगौ रोखोमनि अक्सिजेन मोना अक्सिजेन लेयारा जोबोर खम मानो बियो। फरटिन थावजेन फिट गोजौआव बियो सुद्द' हाजार गोजौआव बियो फुटआव। मानोना बेयाव नांगो रोखोम मनि अक्सिजेन मोना जायनि थाखाय मानसिफोरा बेहाय अक्सिजेन मोनाबा बेयाव हां लानो हाया गावा हाग'वा जायो आरो बिदिनो मेंग्लियो। बिदिनो नों थाबायनोनो हाया। खोमाफोरा बेंगा रखम जायो जेनेबा खोनाया खाथियाव रायलायबाबो। माने गोसोआनो बिराद माबा जाजोब आरो जेनेबा बुंस' हायि जेनेबा बेखाय औ औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।